नोंलाय माबोरै दं?
उम खौराङाथ' आंनिया मोजाङैनो दं।
औ आंनियाबो दंथ'यो। गेजेरावनो औ मोजांथ' नोंथां। दा आं नोंथांनोसिम
औ नोंथां
जोंनिया दा बांसिनानो आबाद मावनानै सोनारगासिनो दङ। बे आबादनि सायाव लाना नै आं नोंथांजों सावरायनो सानदों।
औ नोंथां दे।
जोंनि गेजेरावहाय दा आबादानो गुबै राहा जानानै दं थांना थानायनि थाखाय।
नंगौ नोंथां नोंगौ
दा जोंनियावहाय बांसिन माबायदि आबाद आबाद मावनानै जोङो गावखौ सोनानै दङ नोंथाङा मिथिगौ ना?
औ नोंथां बेनि सायाव थ' जोङो गामियाव थानानै जों गोबां नायथिंनानै जोङो जोंनि मेगनजोंनो नुनो मोनो। जे ओ जोंनि ओनसोलाव गोबां मानसि बे मैगं-थाइगंजोंनो आबाद मावनानैनो माने जोंनि जिउ खौ दैदेनलांनायखौ जोङो नुनो मोनगा सिनो। औ ओं बेनि सायाव नोंहा माय फोर सोंनो गोनां। दङमोन नामा?
आं नोंनिसिम सोंनो दं। अ। दा जोंनियावहाय। मा मा मैगं बा मा मा आबाद मावनानै? जानायखौ बांसिन नुनो मोनदों?
दा मैगङाथ' जोंनिया बांसिन होनोब्ला जोंहा बोथोरजों लोगोसे माबा थायो। बोथोर लानानै गायो। दा जेरै जोंनिया दा। ओ-दैज्लांनि मैगं। बे दैज्लांनि मैगङाव जोंना। नै जिंखा दं। जोगोनार दङ। थाइसुम दङ। आ लेस रा दङ बेफोरबायदिनो गोबां जोंहा ओम।
मैगं थाइगं दङ।
नंगौ नोंथां।
मैगं थाइगंखौ ज जोङो। गोबां। मानसिया। थारमाने गोबां। आ- माने। गायनानै माने गावबा गावनि न'खरखौ मोजाङै मोजां सालायलांनो हानाय। खौ नुनो मोनदों आरो आरो रांखान्थि बिथिङाव जोङो गोबां जौगानाय। खौबो जों नुनो मोन्दों। नङा नों। नंगौना नोंथां?
औ नोंगौ नोंथां
दा नोंथाङा मायबाफोर सोंनो दं
औ रांखान्थिनि बेलायावनो दिनै रांखान्थिनि मुलाम फा होननानै बुङोब्ला बांसिन माबायदि आबाद जों जोङो रांखान्थियाव रांखान्थि बिथिङाव बांसिन मुलाम्फा जानायखौ नुनो मोनो नोंथाङा मिथिगौ ना?
जोंनि बे जायगा लानानै जायगा जायो बेबायदि मुलाम्फानि उम बाथ्राया दा जेरै जोंनि ओनसोलाव नै ओ माने फानलौ आबादनि ओ गोबां माने बे फानलौ बिफांखौ ओ आबाद मावनानै गोबां आबादारिया थारमाने जौगानो हादों बेफोरबायदिनो दङ जोंहा जिंखा आबाद। दङ बे जिंखा आबादावबो थारमाने जोंहा गोबां मानसिया थारमाने ओ आबाद बिथिङाव थारमाने जौगानो हादों ओ बेबायदिनो जोंहा गोबां ओ बिफां बिफां लाइफांनिबो माखासे आबाद दङ जेरैबायदि जोंहा गय बिफांनि आबाद मावो गोबाङानो गो ओ माने जोंनि जायगायाव ओनसोलाव माने गय आबादनि मावनानै जोबोद माने लाख लाख थाखानि माने बिगोमा जानो हादों।
नंगौ नोंथां
दा गयल' नङा नोंथां बे गययावल' नङा जोंहा औवा बागान दङ। बेफोरबायदिनो औवा बागानजों लोगोसे जोंहा बिफांनि बागान बानायनाय दङ
औ नोंगौ
बेफोरबायदिनो जोंहा गोबां दङ
औ नोंगौ आ आं नोंथांनि न'खरखौनो सोंनोसै दिनैहाय नोंथांनि न'खरा माबाय दि आबाद मावनानै सोनारनानै दं?
ओ आबाद मावनायाथ' जोंहा नै जिंखा आबाद बेफोरबायदिनो लेस्रा आबाद थायसुम आबाद फानलौ आबाद बेफोरबायदि आबादखौ मावनानै जागासिनो दं आरो जोंहा गोबां रांनि मुलाम्फा जानो हादों बे मुलाम्फा जानायावथ' दा जोंहा आबाद बुंनो थाङोब्ला माने गुबुन ओ बिथिंनि स्राय आबादाव बांसिन माने मुलाम्फा जानायखौ नुहुरो मानो होनना बुङोब्ला नोंथाङानो नाय मोनसे बेगरावनो माने थाइसे फिथायाव बेसेबां ओ बेगर एबा जोलै मोननो हायो बे मोनसे बेगरजोंनो बेसेबां माने जोङो फिथाइ खानो हायो नंगौ ना नङा नोंथां?
दा जोङो थाम माने मोनसे फिथाइनिफ्राय गरसे बेगरजोंनो जों गोबां माने ओ फि-बिफां गायनानै माने जों बेयावनो माने गोबां खामायनो हायो आरो गुबुनाव थारमाने बेफोरबायदि ओ उम बिथिंखौ नुहुरा आरो माने
आं नोंथांनिसिम सोंनो सानदों नोंथाङाबो आबाद मावनो रोंगौ ना?
औ नोंथां आबादखौथ' मावो मावनाया ओ बेफोरबायदिनो मावगासिनो दङ। नै जोंनि ओनसोलावथ' बे माइ आबादानो होन माइ आबादावबो जोंहा गोबां मुलाम्फा खालामो, बे माइ आबादावबो दङ, बेफोरबायदि।
नोंथाङा आबाद मावनाया बेसेबांसो गोबाव जाबोखो?
आबाद मावनायाथ' गोबां बोसोर जाबाय। आबाद मावनायजों लोगोसे औ नोंथाङाबो आबाद नि सायाव माबाफोर मिथि गौ नामा बे बे बिथिंनि सायाव नोंथाङा जुदि फोरमायनो हायोब्ला आं
औ नोंथां, औ नोंथां नोंथां आं एसे फोरमायनो सानदों नोंथांनिसिम दिनैहाय जोंनि जा बर' समाज बा जोंनि बे बर' गोबां गासै सुबुङानो आबादजों सोनानै दङ जोंनि बे दुलाराय बुहुमावनो बर' सुबुङा बर' माहारिया बांसिन आबादजोंनो सोनारनानै दङ बेखौ आं नुनो मोनदों आरो जों बयबो नु खादोंबो दिनै जों गामिनि फ्रायनो थाङोब्ला बा गामियावनो नायनो थाङोब्ला दिनै फारफ्रोमबो बा साफ्रोमबोनि जों फोथाराव नुयोब्ला आबाद मावनाय
नंगौ नंगौ नंगौ।
मिथियाब्लाबो फंनैसो
नंगौ नंगौ दे फोरमायनो हागोन नोंथां फोरमाय फोरमाय।
दिनै आंनि न'आवबो गोबां आबाद मावनाय जायो। दिनै आबादजों लोगोसे जोंहा बायदि माखासे दिनैहाय आबादनि अनगायैबो गोबां जोंहा खामानि मावनानै मुलाम्फा जायो। दिनैहाय जेरैहाय जेरै दे नोंथाङा होनदों दिनै जों आलु बा लेस्रा जिंखा बेजों लोगोसे बेयावनो जोंहा आरो गुबुन गुबुन दाजाबदेरनो हानाय आबाद थादेरबावो
नोंगौ नोंथां नोंगौ
दा जोंहा लाइफां आबादबो थायो जेरैहाय गय बिफां गय बागाननि आबाद गय आबाद गय बागाननि आबादजों लोगोसे जोंहा लेस्रा आलु बायदिसिना रोखोमनि मोननै खेबसेयावनो खेबसे मोनसे जायगायावनो जोंहा मोननै मोननै आबादनि मुलाम्फा लानो हायो
नोंगौ नोंथां नोंगौ दा
औ नोंथां
नोंथाङाबोदि सासे आबादारि बेखौ मिथि मोननानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों।
औ
दा आबाद बिथिंनि सायाव आबादारियासो गोबाङै मि थिनो हायो नङा होमबा नोंथां नोंगौ नोंथाङा जुदि माबाफोर फोरमायनो गोसो दंबावब्ला फोरमायबावदो
दिनै आंथ एसेबां गोरोंबो नङा आं आरो एसेबां फोरमायनो हानाय सासे सुबुंबो जाथवाखै दिनै आं जाखिनि नुबोदों आं बेखिनिखौल बुंनो हादों आरो आं दिनैहाय आबाद मावोब्लाबो जोंनि नखराव आबाद मावोब्लाबो माने आंहा एसेबां रोंगौ थि गैया दिनैहाय आं आबाद मावो अब्लाबो सोरनिबा सोरनिबा आदब खायदा खौ लानानैसो आं मावो आरो सोरनिबा बा आदब खायदा बाहायनायखौ नुनानै बैनिफ्राय सोलोंना लानानै एसे आं मावो
नोंगौ नामा नोंथां?
औ नोंथां
अ दा ओम नोंथाङाबोथ ओ नों जे बेसेबां रोंगौथि दं बेखौ लानानै आरो गुबुननिखौ नायनानै सोलोंनानै नै बेबायदिनो नोंबो थाङाबोथ' न'खरखौ सालायगोन नङा होनबा नोंथां
औ नोंथां
दा जोंनि बर' बे जोंनि हारियाव बेफोरबायदिनो मोनसे जोंनि हारियारि मोनसे
औ नोंथां
ओ मोनसे आबाद आबाद बिथिंजों माने हारिया मोनसे सोमोन्दो गोनां
औ नोंथां
नोंथांनिफ्राय माने आबादनि सायाव ओ फोरमायनायखौ मोननानै ओ माने हारि दैयादि बेसेबां आबादजों सोमोन्दो दं बेखौ मिथि थिनो हादों आरो नोंथांजों सावरायनो मोनना
औ बेथ' सैथो नोंथां
नोंथाङा दासिम बेसेबांसो ओ नैरो बे नैरोजा नैजिद' मायथाइयाव नोंथाङा आ बेसेबांसो रां ओ खामायनो एबा हाखो
औ नोंथां दिनैहाय दासिमहालागैहाय गोबां रां बुथुमनो हायाखैब्लाबो बा जोंनि न'खरखौ सामलायनायाव गोबां हेफाजाब मोनदों
नंगौ नंगौ नंगौ
दिनैहाय जोंङो जा एसे रां खामायनानै मोनो बेखौ जों जोंनि न'खरनि थाखाय न'खरावनो माखासे माखासे जोंहा जानाय लोंनायनि जगार लाबोनो गोनां जायो
नंगौ नंगौ नंगौ
बे आबादनिफ्राय मोननाय रांखौनो जों बाहायफिननो गोनां जायो
नंगौ नोंथौ बेथो सैथोथार उम।
नोंथाङा माबाफोर बुंनो सानबावो नामा।
दा आं बेखिनिखौनो सावरायनानै माने नोंथांजों जिखिनि खोथा सावरायबाय बे। सावरायनायखौ। मोननानैनो आङो जोबोद गोजोननाय मोनबाय। उननि समफोराव जुदि माने सम थास सारि मिलायोब्ला नों बिथांजों माने बे आबादनि बिथिङाव गोबाङै मोजाङै सावरायगोन बेखौ आसा खालामनानै बेखिनियावनो आं लाखिनो सानबाय नोंथां।
दे नोंथां आंबो गोजोननाय मोनबाय नोंथांजों सावरायनो मोननानै।
दे नोंथां गोजोन्थों गोजोन्थों। दे।